नोंथां
नोंथांआ आंनि
औ खोनादों खोनादों ओमफ्राय नोंथाङालाय आंनिखौ?
औ खोनादों नोंथां। ओ आं नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै कल खालामदोंमोन।
औ मा आयदामोन नों
बेनो जाहैबाय ससियेल मिडियानि सोमोन्दै लानानै। माने दाथ' माने ससियेल मिडियानो सोलिगासिनो ना। जों माने गोबां बाथ्राफोरखौनो ससियेल मिडियानिफ्रायबो मिथिनो मोनो। मायो बे बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा?
औ आं माने जायखौ मिथियो आं बेखौ फंनैसो होनसै नोंथां नोंथांनिसिम। माने उम आंनाबो मिस्टेक जानो हागौ आरोना बुंनायाव बेखौ नोंथाङा माने एसे माबा खालामबानो जाबाय आरो ना।
औ।
जोंना ससियेल मिडिया होननो थाङोब्ला माने ससियेल मिडियाया जोंनि थाखाय मोजांबो ओमफ्राय गाज्रिबो माने बेना एदभान्टेजेसबो दं डिसएदभान्टेजेसबो दं आरोना।
औ।
ओमफ्राय एडभान्टेजेस होननो थाङोब्ला जोंना जेरै जों मानसिफोरजों इजिलि कानेक्ट खालामनो हायो।
औ।
जेरै जों ओ थ्रु कल ओमफ्राय मेसेजेस चेटिं ओमफ्राय जों ओ माने माबा माबि सेयार खालामनो हायो आरोना फट'स बिदिअ' यो ओमफ्राय बे मोनसे लार्निं प्लेटफर्मबो आरो ना। जेराव जों माने जों लार्निंनि थाखाय बांसिनानो जों इउटुब होननाय मोनसे ससियेल मिडियाखौ इउस खालामनाय जायो ससियेल मिडियाया जेरै गोबां दं जोंना ववाटसएप दं पेसबुक दं इनस्टाग्राम दं इउटुइब दं बेनि बेन ख्रुय जों लार्निंआव इउस खालामबा इउटुइबखौ बांसिन इउस खालामो आरोना। फोरा माने बियो बेयाव मानसिफोरा जेरै क्लास खौ मोजाङै फोरोंगिरिफोरनि उम फोरोंनायखौ बुजि मोनाबा ओ ओ नायना मा होनो न'आव फैनानै इउटुइब भिडिय'स नायफैयो आरोना एक्स प्लिनेसनफोर ओ बुंनो थाङोबा आगोथ' आगोलथ' बिदि गैयामोन फेसलिटि गैयामोन माने जोंनि आइ आफामोननि टाइमाव बिदि फेसलिटि गैयामोन आरोना बिसोर फोरोंगिरिया जि फोरोङो बेखौनो रोंनानै थानांगौमोन बिदि जाहैयोमोन आरोना। ओमफ्राय दासो जों एसे लाकि जोंनि जेनेरेसना। जै जों माने एसे बुजियाबाबो जोंनि बिदिनो इउटुइबनिफ्राय नायनानै फरायनो हायो आरोना। ओमफ्राय आं आंनि माने आं जाय प्लेटफर्माव माने जाय उम मा होनो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय गाइड लादोंमोन माने बे एपआनो जाबाय फिजिक्स बाला होननायमोन आरोना। आं आंखौ बे माबाया बेनि टिचार्सफोरा आंनि ओइच एस हायार सेकेणडारि टाइमाव बिराद हेल्प खालामदोंमोन आरोना। जेरै आंनि ओ जेनेबा ओ नोंथाङाथ' एसे मिथिनो मिथिगो जानो हागौ कि साइन्स स्ट्रिम लाबा एसे गोरा जायो होननानै फरायनायफोरा जेरै जोंना उम फिजिक्स थायो साबजेक्ट दा केमिस्ट्रि बाय'लजि औ बेफोरखौ बुजिनायाव एसे गोरा मोनो बेयाव आंखौ बे माने फिजिक्स बलानि टिचार्सफोरा फोरोंगिरिफोरा माने बिराद गुरैयै बुजायलाङोमोन आरोना जेरै नोंखौ
औ
खर' सिङाव माने सोना होगोन आरोना बे कनसेप्टखौ। बिदि बुजायोमोन आरोना। ओमफ्राय बे जाबाय उम उम फ्रिमोन आरोना बेनि इडुकेसना। बे बे बिराद मोजां एदभान्टेजमेन्ट आरोना माने जाय फैसा गैया। जायनि न'खराव बिदि ओ खम माने फरायनो थाखाय फैसा गैया बिसोरबो बिदि इउटुइबनिफ्राय नायनानै सोलोंथाइ लानो हायोमोन आरोना।
औ
ओमफ्राय बिदिनो ओम जोंना गोबां बिदिनो फिजिक्स बलाल' नङा जों ओम बिदिनो आन एकाडेमि माबा माबि एप्स दं। जेराव जों माने बिदिनो इडुकेसनेल भिडिअस नायनो हायो। आरो इडुकेसनेल भिडिअसजों लोगोसे जों जोंनि सोरगिदिं मा मा जायगा जागासिनो दं जेरै ओ निउसफोरखौ मिथिना लानो हायो आरोना। माने निउस आजिकालिथ' निउस चेनेल्सफोराव गासै निउसफोरखौ कभार खालामजोबाना माने गासिखौबोथ' खोनन्थिजोबा बिदिनो जों ससियेल मिडियानि थ्रु ओ माने जाय निउसखौ जोङो निउस चेनेल्सनिफ्राय मिथिनो हाया बेफोरखौ जों ससियेल मिडियानिफ्राय मिथिना लानो हायो आरो ना औ बेफोरखौ मानसिफोरा बिराद ओ माने बिखौ एडभान्टेज आरो माने जों जोंनि थाखाय मिथिना लानो थाखाय ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोरा ओ इनफ्लुयेन्सार्स होनो जोंना इनसटाग्रामाव इनसटाग्राम इ दं बिसोरो गावनि दैइलि लाइफखौ सेयार खालामनानै ओमफ्राय बिदिनो एन्टारटेनमेन्ट पारपस बिदिनो रिल्स बानायलाबायो आर ना बेफोर जोंथ' माने मोजांबो मोजाङावनो गोलैयो गाज्रिखौ होनजाया माने बिदिनो जों फैसा खामायो आरोना बिसोरो।
औ।
ओमफ्राय ओ कन्टेन्ट माने मोजां कन्टेन्ट उम बा माने मोजां कन्टेन्ट होबा बे एदभान्टेजसो आरो ना जोंनि थाखाय ओमफ्राय ओ सोरबा सोरबिथ' माने‌ जाय पर फेमिलि बेकग्राावउणडनिफ्राय फैयो बिसोर बिदिनो गावनि टेलेन्टखौ ससियेल मिेडियानि थ्रु ओ स'' खालामो। ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोर माने इसोर रेकगनाइजेसन मोनो आरो ना। बिदिनो भाइरेल जानानै गोबां एप्रिसिसन मोनो माने बिसोर थ' ओ बिदि मा होनो जाय जाय ओ सल' रोजाबो बिसोरबो माने बिदिनो इउटुब भिडिअस नायलाबायनानै आं खोनानो माने मोनसे टिभि से' खोनानो मोनदों आरो ना। खि सासे गथ'आ बिदिनो इउटुबनिफ्रायनो सोलोंनानै बिदिनो मोजां गायक जालांनाय आरोना सिंगार
औ - औ।
खोनानो मोनो आरोना बेफोरखौ खोनानानै मोजां नाङो जि नों माने मोनसे प्लेटफर्मनि थ्रुयै नों गावनि लाइफखौ चेन्ज खालामनो हानाय बिदि
औ।
बे जोंना बेजों लोगोसे ओ दिस माने दिसएदभान्टेजेसबो दं जेरै जों जोंना ससियेल मिडियानि थ्रु बिराद स्केम जानो हायो। नोंथा नोंथाङाथो खोनानो मोनदोंखि बिदिनो फैसा खावना लांनाय ओ सोरनिबा एकाउन्ट नाम्बार बिनानै बिदिनो औ ओमफ्राय ओ हेक खालामलाबायनाय वेबसाइटफोरखौ ओमफ्राय फल्स इनफरमेसना जोंना बिदिनो बिराद थाबै स्प्रेड जानो हायो ससियेल मिडिया नि थ्रु फेक निउसबो स्प्रेड जायो जोंना बेनिखायनो एसे केयारफुल जानांगौ आरोना माने जों गासैबो जि ससियेल मिडियाआव जि नुयो बेफोरखौ जों मानिनो लाना मानिना लानो हाया बिदि टाइपनि
औ।
ओमफ्राय जोंना नै जेनेबा ओ बेखौबो होनजायो डिसएदभान्टेजेेजआ कि जों मोनसे कन्टेन्ट हगारबा इन्स्टाग्रामाव बेयाव जोंना गोबां नेगेटिभ कमेन्टस नुनो मोनो बेखौ जोङो इगनर खालामनो रोंनांगौ आरोना, रोंनांगोन। माने बेखौ जों गोसो सिङाव लाथाबबाय थानो बिदि खालामनाङा आरोना गोसो सिङाव माने गोसो माने बेखौ लाइक जि नुबाय बावबाय बिदि खालामनांगौ आरोना गोसोआव लानाङा। ओमफ्राय गावनि पार्सनेल इनफरमेसनफोरखौ जों माने जेरावबो बिदि हगारला थाबायनाङा आरोना ससियेल मिडियायाव ना प्राइभेसिया बिराद इम्परटेन्ट बेखौ माने गुबुन मानसिया मोनबा बेखौ मिसयउस खालामनो हायो बिदि टाइपनि ओमफ्राय आजिखालिथ' टिनेजार्सफोरा टिनजार्स ल' नङा बोराय बुरैफोराबो बिदिनो गोबां ससियेल मिडियायाव बिदि नांथाबना थायो फेमलि टाइम बिस स्पेन्ड खालामा बिदि बे मोनसे दिडिसएदभान्टेज आरोना जों बेखौ इउस खालामदोंबाबो जों गावनि मोजांनि थाखाय इउस खालामनांगोन आरोना। माने बिदि एसे माने धियान लाखिनांगोनखि जों बेखौ माने लिमिट याव इउस खालामनो उम आंथ' बुंबाय ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बेनि बागै
औ नोंथाङाथ' माने मेन मेन पइन्टखौनो बुंलांखाबा थेवबो आं एसेब बुंनोसै आरोना
औ
ओं स'सेल मिडया बेथ' मोजांबो दं गाज्रिबो दं बाहायनो रोंबा आरोना माने नों नों बाहायनो रोंबाथ' मेर्ला मोजां माने दं ससियेल मिडियायाव माने औ ससियेल मिडिया निफ्राय नों बिराद नलेजबो आर्न खालामनो हायो माने नों मोनथियै बुस्थुफोरखौ ससियेल मिडियानिफ्रायनो मोन थिजोबो आरोना माने आरो लाइक दा जाबाय थानाय बा लाइफ इदि माबाफोर खौबो मिथिजोबो आरोना। बा पास्ताव थांनाय फि उसाराव माने जानो गोनां बा बिदि प्रेजेन्टआव गासैखौबो ससियेल मिडियानिफ्राय मिथि मोना ओमफ्राय दा जों गोजान माने ससियेल मिडियानि मोजां खामानिया जाबाय, माने मोनसे इन्ट्रेस्टिं बा थ्रानो जाहैबाय जोङो लोगो मोनफेरि मानसिजोंबा जों कानेक्ट ज हरनो हायो आरोना एक गोजाननिफ्राय माने बेजों जोङो रायज्लायनोबो हायो। मोखांबो नायज्लायनो हायो
निउ फ्रेन्स बानायनो हायो आरो ना
औ कानेक्ट जालायनो हायो आरो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो इउटुबफोरनिफ्राय माने जोङो माने लेंगुवेजबो माने गोबां दिडिफारेन्ट लेंगुवेजबो लार्न खालामनो हायो आरो ना माने बिदि फरेन माने बिदि बेलेग लेंगुवेज बेफोरखौबो जों मिथि मोनो जों माने फरेन फरेनार लोगोफोरजोंबो लोगो जानो हायो आरो मा मानसिफोरजों ओमफ्राय जों बेजोंनो माने दा जों माने कनसार्टनो जा माइआनो जा माने इदि जों माने थांनो मोनाबाबो बेफोरखौ ससियेल मेडियावनो नुजोबो आर ना माने औ औ ओमफ्राय दा बिदिनो आरो मोजां मोजाङाथ' मेलला मोजां दं बुंनो थाङोब्ला ओमफ्राय दा खायसेया बेफोरखौ माने गाज्रियै इउस खालामो आरोना लाइक गावनि माबा माबि बिदिनो मा होनो माने मालायखौ मा होनो मालायनि गाज्रि खहा लुबैनानै इदि मालायनि प्राइभेसिफोरखौ माबानानै बिसोर हगारलाबायैनाय बा मालायनि मा होनो दिटेल्स माफोरखौ मा होनो सिखाव खावनानै लाइक हेक हेक खालामनानै माने बिसोर फैसा माने